खोनादों ना नोंथां
हेलौ
अ नोंथां हेलौ खोनादों ना अ नोंथाङा मा खामदों औ खोनादों औ औ हेलौ
औ औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों खोनादों।
औ औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय
औ नोंथाङा मा खामदो?
दङ नोंथां ओरैनो
एउ दसे सम होनो हागोनना नोंथां?
औ औ नोंथां हागोन दे
ओ दे नोंथां दा आङो आयदानि सायाव मोनसे रायलायनो सानदों।
औ औ नोंथां रायज्लायजागोन दे।
बे आयदायानो जायैबाय बर'फोरनि संनाय जानाय खोनादों नोंथां औ नोंथाङाबो जिखिनि हायो बेखौ फोरमायना होबानो जाबाय आंबो जि हायो बेखौ नोंनो फोरमायना होनोसै
थां दे अब्ला नोंथाङा बर'फोरनि संनाय खावनायनि सोमोन्दै एसे
औ संनाय खावनाय जोंनि बर'फोरा बांसिनानो अनला खारै जायो। सबाइ खारै जायो आरो नारजि जायो‌।
औ औ नों
नाफामबो जायो। दा जों बांसिनानो अनला खारैखौ जों आरो सबाय खारैखौ बांसिन जा जायो आरोना बांसिन गोथावसिन मोनो औ ओ अनला खारैखौ बोरै सङो होनो थाङोबा जोङो अनला खारैखौ जोङो फास सावनो ओ माइरंखौ जोङो गामला एबा बेलेगाव सोमना दोनबाय दसे समनि थाखाय ओमफ्राय जोङो इ खौ रुइहोनो थाखाय एसे दसे गोबाव दोननानै बिदिनो थिखांना दोनो। जाहाथे मोजाङै रुइथो होनना
औ रुइहोनो थाखाय बेखौ माने थिखांना दोननाय जायो।
ओमफ्राय आरो बिखौ जोङो ओ उवाल एबा दिंखियाव देनाय जायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
जों बांसिनानो उवालखौ बाहायो माने गोदोनिफ्रायनो जों उवाल
गोदोनिफ्राय जोङो उालाव दैबोबाय थायोमोन नालाय आथिखालावबो जों बेखौ नाथाय खम बिबांनि बाहायनायखौ नुयो थेव
औ दानिया बांसिनानो मिसिंफोराव सो लांनानै देहैयो। जोंनाथ' दा उवालआवनो देहैयो आरोना।
औ औ नंगौ
उम दा जोङो ओ माइरंखौ इदिनो सोमना लानानै ओमफ्राय थिखाना दोननानै उवालाव देबाय अन गुन्दैखौ माइरंखौ ओमफ्राय अन गुन्दै जाहैबाय आरोना बियो आरो औ अनला ओं ओंख्रिखौ बोरै संङो होननो थाङोब्ला जोङो सारायाव
दै गुदुं औ होनानै बेवहाय माने अन गुन्दैखौ गारसोमना होनानै। सागं सानानै बेवहाय माने खारैखौ होनाय जायो आरो ना बे आरो बे अनला खारैआव जे जों खारै होयो नोंथां बे खारैखौ मारै बानायो।
अ माबोरै बानायो औ। औ औ बेखौ जोङो उम बेखौ जोङो थालिर थालिरनिफ्राय बानायनाय जायो थालिर फस्ला एबा बेलेग थालिरनिफ्राय बानायनाय जायो। ओ जोङो फार्सावनो आथिया थालिर ओ
बिफांखौ दानफायग्रो
खौ आथिया थालिरनिफ्राय दा औ बिफांखौ दानना लानानै जोङो इदिनो फिसा फिसा इदिनो गोलाव गलाव दानना लाबाय दानना लानानै जिरना लाबाय ओं सान्दुुंयाव इदिनो सानथाम। सानब्रै एबा सप्तासे ओं सप्तासेफोर फोरानबाय। जाहाथे इयो मोजाङै रानथों आरो सावनायाव मोजाङै। औ गोरानै ओं थाब ओमफाय आरो जों इखौ। सप्तासेनि उनाव एबा सानथाम सानब्रैनि उनाव रांखांनानै। जों बेखौ सावो आरोना ओमफ्राय बिनि हाथफ्ला बायदि ओ साव जोंना हाथफ्ला बायदि जाहैयो आरोना इयो औ आमफाय इखौ। जोङो बिदिनो। खायफाया टिफिन एबा ससपेन इफोराव सो सोमना दोनो आरो ना खोनादों नोंथां। बेफोरखौ जोङो सोमना दोनो औ बेखौ सोमनानै दोननानै जोंङो।
दै होनानै सोमनानै माने बेनि जे आरो रोसि ओंखारो बेखौ माने।
औ खारै महरै मोननाय जायो ओं ओमफ्राय आरो। गोबाब जायो ओं। गोबाब जायोथ' आरो ओमफ्राय आरो जोङो बिखौ ओ सबाइ ओंख्रियावबो होनाय जायो जेरै जोङो सबाइ ओंख्रिखौ। न'आव फोना लाबा मोजां जायो आरोना उ ओं सबायजों साम'जों बांसिन।
बरफोरा जोंना सबायजों साम'जों बांसिन जायो नालाय।
औ। औ सबाइजों साम' जों बांसिनानो जानाय जायो आरो जोङो सबाइखौ मायाव। मोननो थाङो होब्ला जों बांसिनानो साम'खौ जों दैमाफोराव मोनो दंग'फोराव मोनो। एबा सोरनिबा फख्रि थानायफोराव मोनो आरो ना। खौ जोङो। औ। औ। औ औ। औ। औ। ओं।